हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां औ ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन बेलासि नि गाहाम हामलायनाय जासिगोरनाय थाबाय
औ
औ दा आं नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांजों आङो नोंथाङा आ दसेफोर समाय दङ'ब्ला जोंनि आबहावानि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै कल खालामनाय जादोंमोन आरो औ दा ओ दा नोंथांमोननिथिं बोथोरा मा रोखोम जानानै दङ'
बोथोराथ' दायो सान्दुं दुंदों एसे गरमानो
औ औ उम दा औ औ औ
ओ मोन थान्दा इदि नर्मेलयैनो दोङोमोन नाथाय दायो सान्दुं दुंना
औ औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो जानानै दङ' ओ अखा हानानैहाय सान्दुं दुंनाय जाबायना हरथात खरे गरम जानानै होबाय आरो बोथोरा बारबो बारदों बार बारनाय बे एसे सान्दुं दुंनायखौ बांद्राय थाल मोनाखै आरो
औ औ
दा जोंहा मेन थपिकआव फैनोसै नङा होमबा नोंथां ओ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' दा गोबां गोदोनिफ्राय नायोबा आथिखालनि नि गोबां सोलायनाय नुबाय नङा होमबा आबहावा होननानै बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय ओम जेनेबा बोथोरारि दुंग्लोबनाय गोबां बेफोरो खौ सोलायनाय नुनो मोनबाय नङा होमबा ओ आरो दा जोंनि थांना थानाय लाइफआवबो जेनेबा जोंनि थांना थानायनि जिउ खांनाय राहायाव मोनसे जों मोनसे इफेक्ट लाबोयो नङा होमबा जोंनि थांना थानायाव जाय गोनांथार जों आबहावा नङाब्लानो जों थांनानै थानो हाया। मिथिंगा मिथिंगा बिफां लाइफां बारदै बेफोरखौ नङाबानो जों थांनानै थानो हाया दा बेफोरो लासै लासैनो मोनसे एसे सोलायनाय नुबोगासिनो दं नङा होमबा जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाफोरखौ सोलायनाय नुबोगासिनो दङ। बोथोरारि दुंग्लोबनाय आरो। बेबायदिनो दैज्लां बोथोर समाव एखमबा माइ गायनांगौ समाव दै बो गैया मा गैया खरान जानाय बेफोरबायदिखौ नु- नो मोनसै आरो दा नोंथाङा मा सानो? आबहावा सोलायनायनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे
जोङो सिगां जों आव जोङो नायग्रोनांगोन आबहावा होनोब्ला जों मा खौ बुजियो आबहावा होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउला बार दै अखा गासैबोआनो जाबाय आबहावा आरो बे आबहावानिफ्राय जों ङो माबोरै मुलाम्फा मोननो हायो होनोब्ला आबहावानिफ्राय जों गोबां रोखोम नि मुलाम्फाफोर मोननो हायो जेरैहाय गिबियाव गुबैयै बिफां लाइफां जों बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन गेस जोङो मोननो हायो आरो बिफां लाइफांनि सायख्लुमाव थानानै जोङो गोबांथार गरमनिफ्राय जोङो खारग'नो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो गोबां बिदि सुबिदाफोरखौ मोननो हायो जेरैहाय जोंनि थांना थानायाव नांगौ जानाय गासैखौबो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो। आरो जिब जुनार होननानै बुङोब्ला जिब जु जुनाराबो जोंनि लागै जोबोद गोनां आरो जोबोद इम्परटेन्ट होननानै जोङो बुंनो नांगोन। बेजोंनो लोगोसे दाउसिन दाउला आरो बाहारफोराबो जोंनि थाखाय गोनां। अखायाबो सान्दुंङाबो जोंनि थाखाय गोनां। नोंथाङा दा आंखौ सोंदों जिहेथु जोंहा बोथोरफोरा बा जोंहा गोबांथार बेबायदि दि गाज्रिनि सायाव गाज्रि जाबोबाय बिनि सोमोन्दै दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला मोननो हायो गोबां सुबुङा बेबायदि आबहावानि सायाव अननाय बेबायदिखौ गोबांथार खम आं नुनो मोनदों दिनै। आफावाखौ अनसायनो रोंग्रा बेबायदि सुबुंफोर जोंनि गेजेराव जेराव गोबां सम खम जालां जायनि थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि समायसाखौ जोङो मोननो गोनां जादों। दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला मोननो हायो जों सुबुं माहारिफोरा गोदोनि समावहाय गोबां गोदोर गोदिर बिफां लाइफांफोर अरन बागानफोर जोङो नुनो मोनो। नाथाय दानि जुगाव गोबां सुबुङा बिफां
औ औ।
आरो बै बिफां लाइफांफोरखौ दानफय गौवाव गावनि नांगौ जानाय बा गावनि मुलाम्फानि थाखाय गोबांथार बेबायदि दानफायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। दिनै सुबुंमाहा
दानफायनायनि गेजेरजों जेब्ला बेखौ रावबो बेबायदि सानाखै सानदोंब्लाबो आरो मा मावनांगौ बेनि थाखाय मावनो हायाखै दिनै बिफां लाइफांफोरखौ फांसे जोंङो दसथा बा बिसथासो जोंङो बिफां गायफिननांगौ नाथाय बेबायदि जोंनि गेजेराव बिफां लांफां गायनायफोरा जोंनि गेजेराव गोबांथार खम जादों दाननाया बारा निस्थाय बारा बारा निस्थाय बारा जाबोदों दिनै जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ जादों नाथाय जोंङो
औ
नांगौ दंङ बेखौ जोङो होफिननो रोंङाखै जायनि थाखाय दिनै जोंङो बिफां लाइफां जोंहा खमायलांनायनि थाखै जिबायदि सान्दुं जोंङो माइ गायनायाव बा बोर थोर नांगौ अखा नांगौ सानदुं नांगौ बेफोरखौ जों मोननो हायाखै नांगौनि बारा बिदुं नांगौनि बारा सान्दुं जोंनि गेजेराव जादों नांगौनि बारा अखा बा नांगौ बायदि अखा जों माब्लाबा समाव जों मोननो हायाखै जायनि जाहोनाव हादों अखा मोफ्लाबनायफोरा बारा निस्थ बारा जादों अखा खोरोमनाया बारानि निस्थ बारा जादों गोबां सुबुङा जिउ खहा खालामनो गोनां जादों आरो जोंनि बोथोराव जेरैबायदि बोथोर जेरैबायदि ओ अखाफोर नांगौ जादों बेफोरखौ जोंङो मोननो हायाखै आरो जुदियावबो जोंङो आबादफोर गायनो हादोंब्लाबो आबादफोर जोंङो बेबायदि खेथिफोर खालामनो हादों दोंब्लाबो गोबां समाव दिनै जों नुनो मोनदों हो ओ बेबायदि माइ खो गायखांनायनि उनावहाय गोबां एम्फौ एनलाफोरखौ जाजानाय जोंङो नुनो मोनदों दिनै मानो जा जादों होनबानै बुंङोबा ब्ला दिनै जोंङो सुबुं माहारिफोरा दाउसिन दाउलाफोरखौ गोबांथार बुथार दों आरो गावसोरनि उदैनि थाख बा गावसोर जानो थाखाय बेबायदि बाहायनानै दाउफोरखौ बुथारनानै दिनै दाउफोरा एम्फौफोरखौ थानायमोनब्ला एम्फौफोरखौ मानसिफोरनि आबादखौ रैखा खालामगोन नाथाय दिनै दाउफोरा जोबस्रांनायनि थाखाय गोबां एम्फौ एनलाफोरा बारा जाब आरो बारा जाबोनानै माखासे जोंनि खेथिफोरावहाय बेबायदि नस्थ' खालाम एम्फौ एनलाफोरा जोङो बेफोरखौबो जोंङो नुनो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै जोंहा गोबां सुबुंफोरा गारि गुरा सालायनाया बारानि निस्थ बारा जाबोदों सिगांनि समाव आ आथिंजों थाबायोमोन नाथाय दानि समावहाय बेबायदिनो गारिफोर सालायनानै बारा जादों जाय जोना जाहोनाव एयार पलिउसन जोंहा जादों आरो बेजों आबहावा जोंहा गुबुंले जादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंङो सिटिफोराव टाउनफोराव थाङोबा नुयो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर बेबायदि बिल्डिंफोर लुदों जुदि जोंहा गासैथिंबो बिल्डिं लु बब्ला दैफोरा माथिं थांगोन दैफोरा माबायदि बोहैलांनो हागोन गावनि जायगायाव दा बेफोरनि गेजेरावबो जोंहा दै लोमनायफोर जानानै गोबां मानसिफोरखौ बेबायदि खहा ज हा गुबुंले जानाय
औ औ
गोदों आरो जि मैला प्लास्टिकफोर गारनांगौ मुवाफोर बे फोर गासैखौबो जिबायदि गारनांगौ जिबायदि बाहायनांगौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनाखै जेरैहाय जों माहा बहाबाफोर हाथाय बाजाराव थांङोबाथ जोंङो दखानिफोरा माबा मोनसे बुस्थु बा बायनो थाखाय प्लास्टिकनि मुवाफोर न हरो नंङा होमबा नोंथाङा दा बिफोर प्लास्टिकफोरखौ लाबोनानै न'फोरावहाय बा लामा सामाफोराव जोङो गारदों। बेखौ जि जोङो लामा सामाजफोराव जोङो गारालासिनो गाव गावनि न'आवनो लाबोनानै बा बेखौ जमा खालामनानै जोङो सावनो हायो। बेफोरनि खामानिफोरखौबो जोङो गोबांथार खम बेबायदि मावनायखौ नुनो मोनदों। दिनै जोङो नायनो हायो बुंनो हायो बेफोर गासैनि जाहोना जों सुबुं माहारियानो माने जोङो जोंनो रेसपनसिबोल जानो नांगौ बे आबहावानि सायाव नाथाय जोङो रेसपनसि बोल जादों बिनि थाखाय जोंहा बेसेबांखिनि समायसाखौ बेसांखिनि खिनि प्रब्लेमखौ जों गाव गावनो मोननो गोनां जादों जोङो बिफां लाइफां दानथारदों नोंगौ जोङो बिफां लाइफां गायनायनि सोलाय जोङो मा खालामदों जोङो दानफायदों जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बे समाव नोंथाङा आरोबाव बुंनो सानदों बा बुंनो हागोन।
नोंगौ थारैनो नोंथाङा होननाय बायदि आबहावा होननानै बुङोब्ला जायनाखि जोंनि सोरगिदिं थानाय जायखिजाया जोंनि सोरगिदिं थानाय जों नुनाय जों मेगनजों नुनो हानाय बुस्थुखौनो जों आबहावा होननानै बुंनो हायो नङा होमबा जाय जोंनि जिउ खांनायाव मोनसे इफेक्ट ओ लाबोगासिनो दङ दा जेरै ओ बोथोरारि दुंग्लोबनायखौनो होनो सानदुं दुंनाय बेफोरो बेफोरनि जाहोना जाब बाय जोंना ओरै बिफां लाइफां दानस्रांनाय बा माबा मोनसे बेफोरनि आरो बिफां लाइफां दानस्रां नि मोनसे जाहोना जाबाय सुबुं अनजिमा बांलांनाय। दा आबहावा सोलायनायनि मोनसे गाहायथार गुबैसिन राहा बे मा होनो जाहोन बेखौ जोङो सुबुं सुबङारि ओ मा होनो बेखौ गोख्रै सुबुं बांनाय सुबुं अजिमा बांनायखौ जों मुंख'नो हायो नङा होनोमबा? जेरै सुबुं अनजिमाया बांदों माबा मोनसे जानो लोंनो थाख खाय थानो थाखाय जायगा नागिरदों जायनि जोनाव हाग्राफोरखौ दानस स्रांनानै दानस्रां न' लनानै गोनां जादों आरो बेबायदिनो टाउन सहरफोराव गोबां बेबायदिनो जाब जाब जाब न' लुनानै थानायखौ नुनो मोनसै। जायनि जाहोनाव दैनि लामाफोरा गोथेनानै दैनि बाना जानोसै। बेफोरबायदिनो आरो आरोबाव जेरैहाय हान्थामेलानि राहा हान्था मेला जेरै सु बुं अनजिमाया जेरैनो बांदों ओरैनो हान्था मेला थांलाय फैलायबो गोबां जाबाय बिनि जाहोनाव गारि मथर सालायनायनि दारै ओ बिदिनो कार्बन डाइ अक्साइदा बांदों दुंलोबनाया बांदों। बेफोरबायदि जानानै दा बेनो आरो जों बेखौ खौ जोङो जेन'बा मोनसे ओ ओ मोनसे ओ सुस्रांनाय राहा बेख खौबो जों लानो हानांगोन आरो जेन'बा जोङो बफिफां लाइफां दाननायनि सोलाय फिफां लाइफां गायनांगोन ओ औ आरोबाव जाय जों रिसर्सस इनारजि बाहायनायखौ जोंङो जेरै एसे जेन'बा जों लिमिटनि बाहायनो हानांगोन। जेन'बा माबा मोनसे टाउन सफोराव थांनो था थांनोबा‌ नोङो ओ जेरै पाब्लिक गारिफोर इउस खालामनाय जेन'बा बेफोरबायदि गावनि अन गारिखौ बाहायालासिनो पाब्लिक गारिखौ हायोबा आरो हानायमानिखौ बे पाब्लिक गारि बाहायनानै ट्रेन्सपर्ट टेसनफोरजों थांनानै बेबायदिनो फिउलफोरनि थाव बायनायखौ जेनबा खम खालामनाय सेभ खालामनाय आरोबाव जेन'बा जों गोरलै गोरलै राहाफोरा जाबाय जेनेबा जों ओ मोब्लिबारिखौ जों बायबाय थायो दाथ' जों कारेन्ट बाहायो नङा होमबा बेफोर खौ नांनाय समावल' बाहायनाय बेफोर बेफोरबायदि राहा फोरनि गेजेरजों जोङो मिथिंगाखौ ओ ओ अनसायनो हायो जेन'बा जों ओ गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो माबानो हायो नङा होमबा नोंथां? दा बेखिनियानोसै नोंथां माथो ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम रायलायनो मोननानै। दे होमबा नोंथां।